हेलौ औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों दे।
गोजोन फुंबिलि समनि नोंथांनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासि हरबाय नोंथां।
औ नोंथां नंगौ आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गोजोननायखौ जासिगोब्लोनो थाबाय।
औ नोंथां बेनिफ्राय नोंथांजों आङो बोथोरनि सायाव एसे रायज्लायनो सानदोंमोन सम होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ नोंथां हागोन दे।
अ अब्ला जोङो रायज्लायनायखौ जागायनोसै
औ नोंथां दे
बिदिनो बोथोर होनोब्लाथाय जोंनाव दैज्लां बोथोर मेसें बोथोर थायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नंगौ नंगौ
दैज्लां बोथोराव जोङो बांसिनानो जोङो नुनो मोनो माइ गायनाय बेनिफ्राय बिदिनो खोथिया फुनाय माइ गायनाय बिदिखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो बिनिफ्राय दैज्लां बोथोराव जोङो बिदिनो जिंखा आबाद मावनाय
औ
खायानि आबाद मावनाय थायसुमनि आबाद मावनाय बेफोरखौ खौ जोङो आरो नुनो मोनो ओमफ्राय फालौ आबाद मावनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो। बेनिफ्राय मेसें बोथोर होनोब्लाथाय जोङो जि जायखौ जोङो रानस्राव बोथोर बा गोजां बोथोर बैयावहाय जोङो नुनो मोनो। दा गोलोम बोथोर आरो दैज्लां बोथोरबा मेसें बोथोर आरो दैज्लां बोथोर आरो जोङो बोथोरखौ गोलोम बोथोर बोथोरबो बुङो आरो गोजां बोथोरबो बुंनाय जायो आरो नोंथां गोजां बोथोर मेसें बोथोराव जायो जायखौ जों रानस्राव बोथोरबो बुङो औ औ नोंथां बेनिफ्राय दैज्लां बोथोरावहाय जोङो मा मा आबाद मावो बेखौ आं नोंथांनिसो फोरमायनो सानदों दैज्लां बोथोर होनोब्लाथाय जोङो मा मा होनो गिबियावनो जोङो दैज्लां होनदोंब्ला गोबां अखा अखा हायो दैज्लां समावहाय बेनिफ्राय जोङो दैज्लां दैज्लां बोथोराव ओ बिदिनो दुब्लि फोथाराव जोंनिया गोबाङानो सोन गोलैसोनानै थायो बेनिफ्राय बांसिन गोग्लैसोनाय थानाय दुब्लिया दैजोंनो बुंफबजोबखायो आरो नोंथां बेनिफ्राय बै दैज्लां समावहाय जोङो दुब्लियाव ओ गिबियावनो जोङो माइ गायनो थाखाय गिबियावनो जों खोथिया फोग्रोनानै लायो माइदिलिखौ जोङो सोमबाय औ सोमनानै बे खौ जोङो साननै बा सानथाम जोङो हाखराव दोनबाय बेनिफ्राय साननै सानथामनि उनावहाय जोङो बेखौ बोखांफिननानै आरो साननैबा सानसे बेखौ जोङो न'आवनो थिखोनानै दोनो माने एसे गाजाखौ बे गाजाखौ बेरहोनो थाखाय बा दैया सरहरनो थाखाय बिनिफ्राय बेखौ जोङो फोनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव फैयो जों फोनानै बेयो एसे गोजौ जानो थाखाय मास मोननै बा मोनथाम लायो। बेनिफ्राय बेखौ जोङो ओ खोथिया बुङो। दा खोथियाखौ जोङो औ जेब्ला फुनो सम जायो अब्ला जोङो दैज्लां बोथोरा समाव बै गायनाय फुनाय जिहथु दिन नालाय बे समावहाय जोङो दुब्लि फोथाराव आरामसे दैफोरा जमा जायोब्ला बेखौ हालेवबाय आलि दानबाय आलि खोबाय ओमफ्राय दैखौ जोङो लाखिबाय बिनिफ्राय जोंनो फु थाखाय रेडि जानाय खोथियाखौ जोङो ओ फुबाय बिदि फुनानै बै दुब्लिफोराव जोङो माइखौ गायबाय आरो नोंथां। दैज्लां बोथोराव जोङो बांसिन बेखौनो मोनथियो बेनिफ्राय दैज्लां बोथोराव जोंहा गोबां आबादबो मावनाय जायो जेरैहाय नोङो ओ फालौ दैज्लांनि फालौ दैज्लांनि फालौ दैज्लांनि जोगोनार बेनिफ्राय बेफोरखौ जोङो मावनाय जायो। बेनिफ्राय औ जिंखा जिंखा ओ बेनिफ्राय थायसुम थाइबें बेफोरखौबो जोङो दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय दैज्लां बोथोर बोथोराव दैज्लाङाव अखा हानायजों लोगोसे बोथोराबो एसे गरम जायो नोंथां। जोबोद गरम जायो ओमफ्राय दैज्लां समावहाय साना एसे गोलावसिनबो जायो नों
गोलाव जायो औ नोंथां नोंगौ।
बेनिफ्राय बिदिनो ओ जोङो गरम बोथोर बांसिन जायनाय जायो नालाय जायैखाय गोबां मानसि जानो बिदिनो गरम मोनो बिनिफ्राय जोङो दैज्लां समावहाय दुब्लियाव बयबो बिदिनो थाङो बेनिफ्राय गोजां बोथोर बा मेसें बोथोर बे मेसें बोथोरावहाय बोथोरा रानस्रावस्राव जायो बा अखा हानायनि बिबाङा खम जायो।
एसे खम जायो औ औ
खम जायो बेखायनो बेखौ जोङो मेसें बोथोर बुङो रानस्राव बोथोर आरो बै समावहाय बोथोरा एसे गुसुबो जायो नोंथां औ बेनिफ्राय बेवहाय आरो जोंनाया सान बा माने साना थ एसे गुसुं जायो जोंना बै समआव मेसें बोथोराव बा गोजां बोथोराव। बेफ्राय हरा एसे गोलावसिन जायो आरो नोंथां औ बिदिनो ओमफ्राय जोङो मेसें बोथोरावबो जोङो आबाद मावनो हायो जेरै जोङो ओ आलुनि आबाद होन ओ बेनिफ्राय मेसेंावबो जोङो फालौ आबादबो मावो मेसेंनि फालौ जोगोनारबो मावो। बेनिफ्राय जोङो बै जाय समावहाय जोङो माइ गायखांबाय बेै माइ गायखांनाय समाव बाय दुब्लिया हाखां बैखौ जोङो मेसें बोथोरावनो हानाय जायो आरो नोंथां दैज्लां बोथोराव जोङो माइ गायनायखौ मेसें बोथोराव हानाय जायो आरो नों
औ मेसें बोथोराव हाहैनाय जायो आरो औ
औ बिनिफ्राय जोङो मेसेंङाव बेखौ हाजोब्बाय हानानै बयबो बे दुब्लिया सोरोन जाजोब्बाय नालाय नोंथां अब्ला बेखौ जोङो दैज्लाङाव बेखिनियाथ हाब्रु जोंनो थाबाय बे खिनिया बे रानस्रावस्राव जाबाय बेवहाय जोङो बेसर आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां। दा बेसर आबादखौबो जोङो मेसें बोथोरावनो मावनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो बोथोर होनोब्ला बेखिनिखौ मोनथियो आरो नोंथां बेनिफ्राय नोंथांनिसिमबो ओ नोंथाङाबो नोंथांनिफ्रायबो एसे फोरमायनो फोरमायनो हा हागोन नामा नोंथां नोंथाङा बे बोथोर दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर बेवहाय नोंथाङा मा मा मा बाहागो लायो मारै मोनथियो
औ औ नोंथां नंगौ दैज्लां बोथोर होनोबोलाथ जोंनिया गायनाय फुनाय सम सफैबाय होनो नाय मोनसे माबा फैखायो गायनाय फुनाय न'खरनिफ्रायनो गामियावनो दुब्लियाव गामिनि दुब्लियाव एबा बिदिनो गुबुननियावबो मावहैयो हाजिरा
औ औ नोंथां
माइ गायनाय औ ओमफ्राय दैज्लां बोथोर होनोबोला जोंनिया हाल खदाल लानानै ओंखारलांनाय
औ
औ दानि जुगावथ' ट्रेक्टर ओंखारबाय बेनो बिदिनो दुब्लियाव थांगोन बिदिनो हालेवनाया हालेवहैगोन आरो माइ गायग्राफोरा गायहैसिगोन बिदिनो समायना नुयो आरो फोथारखौ
औ
बे समाव माब्लाबा अखाबो हायो माब्लाबा सान्दुंबो दुङो बिराद बोथोरा बे समाव बिराद गरम जानानै थायो आरो
औ नोंथां
थिग बेबायदिनो नोंथाङा होनलांनाय बायदियानो माइ गायगोन ओमफाय बेनि उनावहाय जेब्ला माइफोरा रानगोन मागोन मोनगोन
उम
अ अब्ला अ हा बेखौ हानानै लाबोनाय जायो
औ नोंथां
औ नोंथां नगौ ओमफ्राय बेखौ लाबोननि उनाव जेब्ला दुब्लिया बेयो फोथारा बेयावहाय माने लांदां जाजोबो अब्लानो बै गोजां बोथोरनि मैगं थाइगंफोरखौ गाहैनाय जायो आरो बेवहाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो
औ नोंथां
औ बेवहाय मुला बायदिसिना बेफोरखौबो गायनाय नुयो आरो बे समाव
औ
औ ओमफ्राय खायफाया आरो बेसरबो गायो
औ नोंथां
औ औ बेसराथ' आरो फोथारखौ जोबोर समायना खालामखायो
औ
औ हेल' नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां औ बेनिफ्राय बिदिनो नोंथांमोननिखै ओ मिस थां बोथोर एबा गोजां बोथोराव बिदिनो मा मा आबाद मावनाय जायो बा मेसें बा गोजां बोथोराव बोथोरा माबोरैहाय जायो फोरमायना
औ-औ नोंथां हागोन औ गोजां बोथोरावथ' जोंनि बि
बिदिनो बांद्राय गोजांनायबो जाया बांद्राय माने गोजांनायालाय जायो बेयाव गरम फैला गोलोम गोलोमनाया फैया अब्लाबो गुबुन जायगाफोरनि बायदि बिराद गोजांनाय बिदि जाद्राया आरो नोंथां
औ नोंथां
औ-औ बे मागो मागो समाव एसे बांसिन जायो गोजांनाया
औ नोंथां
औ
औ
नाथाय गोजांनायनिख्रुइ गोलोमनाय बोथोरखौ बांसिन मोननाय जायो
औ औ
औ
बिदिनो जिहेथु गोजां बोथोर रोङाब्लाथाय गोजांनायाथ एसे थाखाबायानो नोंथां ओमफ्राय बे समावहाय जोङो जेनेबा गोलोम बोथोराव बोथोरा माबायदि एसे बै मेसें बोथोराव एसे आलादा फिल जायो आरो नोंथां जेरै गोलोम बोथोराव जोङो मोदोमाव जि गैयालासिनोबो जोङो थानो हायो नाथाय गोजाम बोथ बोथोर होनोब्लाथाय जोङो बा मेसें बोथोर मेसें बोथोरावनो गोजां बोथोर जायो नालाय बै समावहाय जोङो मोदोमाव सि गैयालाबानो जोङो थानो हाया जिहेथु बोथोरा बुस्थु जायो नालाय नोंथां बेनि थाखायनो जोङो बेयाव फाय गरम जिगाननो गोनां जायो बिदिनो जोङो गोजां बोथोराव ओ बिदि गरम गरम जि बा गुदुं जि बा एसे रोजा जि जोङो गाननानै थानो गोनां जायो आरो नोंथां औ नोंथां बेनिफ्राय जोङो बै गोजां बोथ बोथोरावहाय जोङो बिदिनो आबादफोरबो मावनाय जायो जेरै नोङो खारि फथल ओ बेखौ जोङो बुंनाय जायो बेनिफ्राय बे समावहाय अखा हानाय बिबाङा जोबोर खम जायो नोंथां बेनिफ्राय जायगाया जोबोर रानस्रावस्राव जानानै थायो अ ओंखायनो जोङो बै समखौहाय रानस्राव बोथोर बुङो एबा मेसें बोथोर बुङो माने दैज्लाङाव जानाय आबादा बै समावहाय मेसें बोथोराव जाया आरो नोंथां दा बेखायनो जोङो बे खौ जोङो ओ रानस्राव बोथोर बुंनाय जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय औ बिदिनो बै समाव जोङो जेरैहाय आबाद मावोब्ला ओ जिहेथु अखानि बिबाङा गोबां खम बेनि थाखाय जोङो आबाद फोराव जोङो ओ दुब्लि बा दैमा हा दैखर बायदिबा बेफोरनिफ्राय जोङो आबाद फोथाराव दै होनांगौ जायो आरो नोंथां औ जोङो ओ माबेबा सेल' बा माबेबा दैखर माबेबा दैमा बेफोरनिफ्राय जोङो मिसिं दोबा एबा जाम्फैजों जोङो लाबोनानै दैखौ आबाद फोथाराव सोनाय जायो आरो नोंथां औ बिदिब्ला जोंनि समा जाबाय नोंथां ओ बेखायनो ओ नोंथाङा आंनो बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां औ औ औ नोंथां आंबो नोंथांजों रायज्लायनानै ओ गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांफोर नोंथां ओ मोननिसिम ओ नोंथांमोननिथिं माबायदि गायनाय फुनाया माबायदि सोलियो बे खौ एसे मिथिनानै गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां
औ नोंथां दे
औ औ दे